नोंथांनि
खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
गिबियावनो फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो थाबाय
बिदिब्ला दिनै आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा जुदि दायो ओरैनो दंब्ला आं सावरायनो हागोन ना नोंथां
हायो हायो नोंथां
बिदिब्ला दिनैनि आयदाया जाबाय जों गाव गावनि देहा एबा सावस्रि सावस्रिखौ जोथोनै लाखिनोब्ला मा खालामनांगौ बेनि सायाव नोंथाङा गिबियावनो फंनैसो बुंनानै होग्रोनो हागोन ना
औ औ औ दा जोंनि देहा आरो सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनो होनोब्लाथ' जोंहा गोबां राहा दं नडा' होनबा
जानाय लोंनायखौबो गिबियावनो जोङो नायग्रोनांगोन नङा होमबा जानाय लोंनायखौ जोंहा जानला मानला बायदिसिना मुवाफोरखौ जानो नाङा आरो जोंहा सोलेरखौ जुदि फिट गोख्रों लाखिनोब्लाथाय जोंहा नै नाम्बारावनो देहायारि सावथ्रि जिथु एक्सारसाइस होनना बुङो बेखौ जोङो ब्याम खालामनो गोनां जायो सोलेरफोरखौ जुदि मोजाङै लाखिनोब्लाथाय मोनदों होननानै जायखिजाया मुवाफोरखौनो जोंहा गोथाव होनानै बुरजा बुरजा जायाब्लाो जोङो देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां औ आरो जोंहा बायदिसिना ना बेदर बेदरफोरखौ बायदिसिना ब्रयलार मेडिसिन नाफोरखौ जोंहा जासोनाङा आरो जेनेबा जोंहा सालानि ना होनो बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंहा बिराद गाज्रि देहानि थाखाय आरो जोंहा ब्रयलार बेदर होनोबा बेबो गाज्रि बेबो गाज्रि जों आजिखालिनि नाफोरा गोबां बायदिसिना मेडिसिन मुवाफोरजों फेदेरनाय नङा होमबा बेफोरखौबो जायोब्ला नाथाय जोंनि देहाया जोबोर गाज्रिथार जायो आरो सोलेर देहाफोरा आरो जोंहा मेन नैथि नाम्बारावनो जाबाय जोंहा सोलेरखौ जुदि मोजाङै लाखिनोब्ला फिट लाखिनोब्ला मोजां लाखिनोब्ला जोंनि दाय जिथु जानाय लोंनाय बेथ' थाखाबायानो आरो लोगोसे जोङो जुदि मोजां सोलेरखौ गोख्रों लाखिनोब्लाथाय जोंहा नै नाम्बाराव खालामनांगोन जिम बायदिसिना आरो सोलेर जिथु सरसा खालामो जोङो खारनाय मरनिं वाकफोर दं नङा होमबा खारनाय दं मोनाबिलि बेलासे बायदिसिना जिमफोरनि एक्सारसाइसफोरखौ जोङो खामला नांगोन आरो नङा होमबा बेफोरबायदिनो जों लाखिनो हायो आरो नोंथांनिफ्राय माबाफोर ओरै दंबयो नामा जों मिथिनाय सोलेरखौ गोख्रोङै बा मोजाङै सावस्रिखौ लाखिनायनि
औ नोंथां गिबियावनो जों गाव गावनि देहा एबा सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनोब्ला गिबियावनो नोंथाङा बुंनांखाबाय जे जों गाव गावनि जानायनि सायाव नोजोर होनांगोन माबे जिरादखौ जायोब्ला जोंनि देहाया
औ
एबा सावस्रिया लोरबां जागोन बेखौ जों गाव गावनो आन्दाज लानांगोन जाय मैगं थाइगंखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव बेरामा साग्लोबो बेफोरखौ जों जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन जेरैबायदि सासे सुबुङा जाय मानसिनियाव प्रेसार बायदिया थायो बेबायदि सुबुङा फुं एबा बेलासि बायदियाव थाबायनाय एबा खारनाय एक्सारसाइसखौ खालामनो नांगौ अब्ला जोंनि देहायाव थानाय गोलोमदैया ओंखारनो मोनोब्ला अब्ला देहाखौ जों मोजां मोनो सासे सुबुङा गिबियावनो गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौब्ला जेरैबायदि दानि आथिखालाव ओं होखानाय पेकेटनि मिथाइ एबा बिस्कुट बायदिसिना जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेफोरबायदि मस्ला हारिनि मिथाइफोरा जोंनि उदैयाव एबा जोंनि लिभारनि प्रब्लेम खालामो जायनि जाउनाव गोबां सुबुंनियावनो जों गेस्टिक बायदि बेराम जानायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जों थाव हारिनि एवख्रुब सावख्रुब खालामनाय मेथाइ बायदिसिनाखौ जानो नाङा
औ
आरो बेनि अनगायैबो जों आथिखालाव बांसिन सुबुङानो
औ
गोदोनि बायदि दिनाव जेरैबायदि आबाद दुब्लि फोथाराव थानानै गावनि देहानिफ्राय गोलोमदै हगारहोनो हायोब्ला जोंनि देहायाव बेमार जानो हायामोन नाथाय आथिखालाव दिनै सुबुंफोरा न' सिङाव थानानैनो फेन बायदिसिना सालायनानै थानानै गोलोमदै बायदिसिनाखौ गावनि देहानिफ्राय ओंखारहोनो हायैनि जाउनावबो खायसेनियाव खायसे बेराम जाग्लोबो
औ औ औ सुगार सुगार जादोंमोन आरो
औ सुगारबो जानो हमो आरो जेरैबायदि जनदिस बायदिसिनाया न'सिंफ्राव थाबाय थायोब्लाबो जानो हमो जों जेसेबां हागौ फुङावनो सिखारनानै फुंनि गोजोन बारहावाखौ लानो मोननांगौ अब्ला जोंनि सोलेरा मोजाङै थायो आरो जों खायसे फुङाव खालामनो हानाय एक्सारसाइस एबा बियाम बायदिसिनाखौ खालामोब्लाबो जोंनि देहाया राफोद आरो स्वासथ' थायो जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांखांबाय जों गाव गावनि जानायखौ मोजां नायनांगोन एबा आरो बिनि जाहोनाव जोंनि देहायाव जानाय खायसे उसुबिदाखौ जों गावनो फोसाबनानैबो लानो हायो खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां खोनादों
आरो जों जोंनि देहायाव लोरबां जायोब्ला जों खायसे फिथाइ सामथाइ एबा जुस बायदिसिनाखौ लोंनानैबो जों जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो आरो आथिखालाव जेरैबायदि गोबां रासायनारि हासार होनानै गायनाय मैगं थाइगं बायदिसिनाखौ जानायनिफ्रायबो जोंनि देहायाव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जों हायाब्लाबो एसे एनैब्लाबो जों न'आव आबाद मावनानै जायोब्ला जों बेफोरबायदि रास रासायनारि हासारजों बानायनाय मैगं थाइगं जायैनिफ्रायबो जों गावनि देहाखौ एसे मोजाङाव लाखिनो हागोन दायो नोंथाङाबो बिनि सायाव फंनैसो बुंबावदो
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा देहाखौ ओ सोलेरखो सावस्रिखौ जुदि गोोथोनै बा मोजाङै लाखिनोब्ला नाथाय आगोलावनो बुंलांबाय आङो जानाय लोंनायनि सायाव नोजोर होनांगोन जायखि जाया दा बुंलांदों रासायनारि हासार होनाय रासायनारि मुलि होनाय जायखि जाया लाबो बेदर बायदिसिनाखौ जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा रासायनारि एथु मलै हासार बायदि होनानै आजिखालि ब्रयलारफोरखौ फिसिबाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन आरो जोंहा जिथुनाखि ओ एक्स साइस दैलि सानफ्रामबो जुदि खालामो बेबो मोनसे गोख्रों राहा जोंनि सोलेरखौ जुदि मोजाङै लाखिनोब्ला बे मोनसे राहा आरो जोंहा थामथियावनो जाबाय जुदि जोंहा फिथाइ सामथायाइ जायोब्लाथाय देहाया गोख्रों थायो होनना जों मिथिखायो जेरै भिटामिन थानाय नङा होमबा फिथाइ सामथायाइ मैगं थाइगंआवबो भिटामिन थायोबार' नङा होमबा जेरै आफपेलफोराव थायो नङा होमबा आंगुर बे राव जों थागोन आरो जायखिजाया प्रटिन गोनां जों मैखुन सयाबिन कार्ब'हाइद्रेट थारिनि बुस्थुफोरखौ जोङो दोन्थ'नांगोन खम बाहायनांगोन जेरै ओंखामफोरखौ जों एसे खम बाहायनांगोन जाय ओंखाम खौखौबो जानायाबो जोङो कार्ब'हायद्रेट जायो बिराद देहानि थाखाय हामा जेरै आलुफोरा सयाबिन आलु दौराय बायदिसिनााव जोंहा कार्ब'हाइद्रेट गोबां थानो मोनो बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगोन आरो जायोब्लाबो एसे खम जानांगोन होमबा देहाया साब बिसिनै थागोन आरो जा भिटामिन गोनां बुस्थुखौ जानांगोन फिथाइ सामथाइ नङा होमबा फिथाइ सामथाइ आपेलफोरा जोंहा मोजां फिथाइ बेफोराव जोंहा भिटामिन थानो मोनो प्रटिन गोनां जानांगोन जोङो प्रटिन गोनां आदार जानांगोन नङा होमबा गाइखेर अ गोबां प्रटिन थायो नङा होनबा थालिर मैखुनफोर जानांगोन फोरखौ जानांगोन आरो मैगं थाइगंवावबो थायो जोंहा भिटामिन थायो बार' गासै मैगं थाइगंआ बोरै गासै भिटामिनफोरानो थाजोबा नङा होमबा बेफोरबायदि आरो ज बेनिखायनो फिथाइ सामथखौ जों जुदि जायोब्ला बे ओंखामखौ जु जों बुरजा बाहायालानो जु फिथाइ सामथायाइखौबो जों गेजेर गेजेर बाहायोब्ला आरो ओंखामनि जायगायाव नङा होमबा बेफोरबो जा देहा सोलेरखौ एसे मोजाङै लाखियो आरो फिथाइ सामथायाइाबो थाजिम लाखियो गोख्रों लाखियो बेफोरबायदि जोंङ लाखिनो हायो आरो जोंहा प्रटिन गोनां जानांगोन जेरै थाव मेजेम हारि नोंथाङा बुंदोंमोन थाव मेजेम हारिनि गोनांफोरखौ जोंहा जानायखै एसे खमायनांगोन आरो जेरै जों जांक फुड होनना बुंनाय जायो जांक फुड लामानि बायदिसिना थावजों एवनाय बेै रिफाइन बेसनजों एवनायफोरखौ जों एसे खमायनांगोन बेनिफ्राय जोंहा गोबां बेराम आजारफोर जानो हमो नङा होमबा गेस जायो एसिडटि जायो नङा होमा बेफोर जो गोबां सोलोखौ लोरबां खालामो नङा होमबा थानो सुखुवआ जायो बेफोरबायदिनो जोंहा देहाखौ गो फोरों लाखिनायनिफ्राय जुदि राहा जायोब्ला बेफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगोन आरो माने जानायखौ खमायनांगोन आरो जायोब्लाबो बेफोरजों फुट लामानि जेसेबां गोथाव गोथाव संनाय दङो गोथाव होनानै जायोल्बा जोंहा बिराद गाज्रि जागोन देहानि खहा जागोन औ औ बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजाव दा जायोब्लाबो खमायनांगोन नङा होमबा जायोबाबो एसे जानांगोन गोथाव मोनदों होननानै बुरजा जानो मोननाय नङा आरो बेफोरबायदि फुदखौ आदारफोरखौ नङा होमबा स' बेनिखायनो जोंहा सानै हयै मिथिनाय सावस्रिखौ जुदि जों जोथोनै लाखिनायब्ला गासैबो मिथिखायो नङा होमबा मायाव मा थायो मायाव मा जायोब्ला मा भिटामिन थायो बे नोंथाङा मिथिजोबखानांगोन नङा होमबा गाससिबो मिथिनांगोनबा नोंथाङाबो खोनथानो नांगोन ज बेफोराव बे थायो बे जानो मोना बारा होननानै नङ होमबा आलु फोरखौ जोंहा दैलि जानाय थाङो नङा होमा बेफोर कार्बहाइद्रेट थानाय आदार औ बेनिखायनो बेफोरखौबो खमायनांगौ आरो जोंहा आलु गैयाब्लानो जोंहा मा जायो मैगंफोर जाया बेनिखायनो आलुफोरखो खमायनांगो आरो बेबो मोनसे बिराद हार्मफुल मैगं होनना बुंजायो आरोना आलुखो जोंहा गासै मै गङावनो बाहायनाय जायो बेफोरफोरखो जों खम बाहायनांगोन बेफोरबायदि आरो जोङो
नंगौ नोंथां
हायोब्ला फिथाइ सामथायाइखौ जों जानांगोन आरो एक्सारसाइस जोङो रेगुलार दैलि एक्सारसाइसआ जोंहा थाथारनांगोन सावस्रिखौ गोगोमै लाखिनोब्ला नङा होमबा नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना दिनै समाबो जानानै फैबाय दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियाव दोनथनोसै
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो
औ